र खोनादों दं नै मोनाबिलिनि ओंखाम जाखां खांनानै जिरनानै दं आरोना नोंथाङालाय नोंथालाय मा खालामनो अ जोंना माबासोमोन सबाय सोममोन जोंना मा होनो सबाय जों ना ना गोरान
औ
नोंसा मा ओंख्रिमोन
फरायनायफ्रालाय बोरै सोलिगासिनो दं
अ दं बिदिनो मोजाङैनो सोलिगासिनो माने गोलोम बोथोरनि बन्द'जों आं न'आवनो दंफैदो बिदिनो दा
अ बिदिनो आंनाबो
औ दे
ओमफ्राय साख्रिफोर नागिराखै नामा
नागिरदों नागिरनाया एथामान गोसोथ'वाखै माने दा फरायनायाव एसे'नानै दं फरायनाय जोबैजों नागिरनोसै खोमा दां बारा एसे मोजाङै गोसो होनानै खनसेनो मोनखानाय बायदि ओ दाबो ट्राइ खालामगासिनो थबां गोसो होनानै नायाखै ओम
पुलिस खाराखै नामा
आं पुलिस मा होनो पुलिसखौ एप्लाइ खालामदों आं एस आइ खौ एप्लाइ खालामदों मा मा खालामसै जेनेबा ए
बे माने पुलिसनि बे माखासे पस्टआव ना बेखौ खालामासै आं एस आइ खौल' खा
औ औ
खालामनायालाय
औ आजिखालि साख्रिफ्राबो गोरा जाथार गोरा जाथारबायना?
ओम गो ओम गोरा जाबाय गोदोनि बायदि नंला गोबाङानो गोरों गोरों मानसिफोर ओंखारबायना बेनि थाखाय माने अदिसना दा जाबाय
औ
ओम
ओ आजिखालिथ' बेखारानो एकदम ओरैनो दङ' ना फरायनायफोरा बांबाय आरोबाव औ
ए
फरायनाया बांनायनिफ्राय बांदों मानसिफोरा सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों आरो बेबायदिनो बेसेबांखौथ' साख्रि होनो हानो नङा होमबा बेबायदिनो बेखार जाना दं आरो गोबां औ ओ अ नोंथां ओ साख्रि गैयाब्लाबोदि जोङो जिउआव थांनानै थानो हायो बेखौ नोंथाङा बेसेबां फोथायो नोंथांनि मोनदांथियाव
आं बेखौ मा होने ओइटि पारसेन्ट आ फोथायो माने बेहाय हानद्रेदआव ओइटि पारसे फारसिना मा होनो फोथायो मा होनो साख्रि गैयाबाबो मानसिया जिउआव थांनानै थानो हायो गोबां खामानि मावनानै बेफोरखौ आरो
औ नंगौ ओ आथि थिखालावथ' गोबां राहाफोर ओंखारबायना
ओम
सिगाङाव एसेबां मानि जोङो राहाफोर गैद्रायामोन दाथ' आरो हान्था मेलाफ्राबो मोजां जाबाय आरो नै जोंनिया फैबावबाय ससियेल मिडिया नेटवार्क बेफोर बायदियाबो फो फैबावबाय बेफोरसो जों गोरलैयैनो आजिखालि फालांगिफोर खालामनो हायो ओ बाबायदि रोखोमनि जों खामानिफोर मावनो हायो आरो औ ओ जेरै जों नायनो हायो आबाद बिथिङावनो जोङो गुबैयै नायनो हायो ओ आथिखालाव गोबां गोदान गोदान आदबजों हासार ओ दै बायदि ज'गायनायनि गेजेरजों जोङो गो सिगांनिख्रुय बांसिनै साबसिनै आबादफोरखौ मावनो हानाय बेबायदि आबादजोंबोथ' रां खामायनो हायोना नोंथां
ओ हायो हायो
औ सिगाङाव एसेबां मानि दिहुनथाइ जोंहा मोनामोन नाथाय आथिखाल उ जों गोबां दिहुनथाइ बेबायदिनो गोदान आदबजों गोबां दिहुनथाइ मोननो हायो आरो
उ ओ
आरोबाव मोनसेबाव आबाद बिथिङावनो जोङो नायनो हायो दानि मानसिफोरा आबादखौ मावनो बाबाय माने बांसिनानो
औ नंगौ
औ बयबो साख्रिल' नागिरनाय बेबायदिनो गोरलैयै रा आरजिनो हानाय खायदा आदबफोरखौ नागिरो आरो आबादखौ जोङो खस्थ' फट' नुहुरनाय बेबायदिखायनो बांसिनानो मावनो बानाय जाबाय बेबायदि बेलायाव जोंहा नायोबा नुयो आबादनि बिथिङावनो दानियाथ' जोंनिया बुहुमाव गोबां सुबुं अनजिमा एरबाय बांबाय जोंनि समाजफोराव जोंनि गामिफोर फोराव जोंनि हालामफोराव सुबुं अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांदों बिथांमोननोथ' आदार नांगोन ना नोंथांना
उ नंगौ नोंथां
जुदि रावबो आबाद मावलायनो गोसो जायाब्ला मोनसे समाव आबाद जानाय आदारनि जोंहा आंखाल जाहैगोन बेबायदि आरो दा बे समावनो जुदि नोंथाङा जुदि आबाद मावनो हायोब्ला मोजां दिहुनथाइ खालामोब्ला नोंथांनि आबादफोरा मोजाङै बिथांमोननि थाखाय खामानि होगोन आरो माने बै मोनसे समाव डिमान्डआ बारायहैगोन आबाद नांगौ जामुं आदार नांगौ बेनोबो नांगौ बैनोबो नांगौ बेबायदिनो सेख'लायनाय बायदि डिमान्डआ बारायहैगोन आरो बे समाव दिहुनगिरिया खम जाहैगोन आबाद दिहुन फोरा आरो बे समाव बे आबादनि जामुंफोरनि दामाबो बारायहैनायनि चान्स दं आरो गोबांनो बेबायदि समाव जोङो आबादनि गेजेरजोंनो मोनसे समाव रां गोबां रां आरजिनो हायो हागोन बेखौ नुहुरो आरो नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो
नोंगौ बे बाथ्राया सैथो जाय मा होनो जों दा नुगासिनो दं माने गोबां सुबुंफ्रानो आबाद मावनायनि बेलायाव बानायखौ नुहरदों आरो मा होनो गोनोखोरि माने दानि बादायलायनायाव बांसिनानो बे आबाद मावनायखौ न नानै गुब खामानि द खामानिाव एबा जब मावनाय बे बांसिन गावनि थाखाय मोनसे सिदा सिदा लामा होननानै सानना लानायखौ नुनो मोनो रा नों
ना नोंथां
औ नंगौ नंगौ आरोबाव नोंथाङा गुबुन राहाफोर नुहोबावो नामा साख्रि माव जों सरखारि साख्रि मावालासे गुबुन खामानिफोरनि गेजेरजोंबो रां आरजिनानै न'खर सालायनो हानाय बेबायदि माबाफोर लामाफोर नोंथाङा नुहुरबावो नामा
आं माने बेहाय माो साख्रि मावनायनि अनगायैबो नुदों माने जों गोबां फालांगि मावनाय मावनाय जेनेबा मैगं थाइगंनि फालांगि मावनाय जिब जुनारनि फार्म बानायनानै जों मा होनो रांखान्थियाव गावखौनो दावगाहोनाय फोरखौ नुयो आरो मा होनो जोंनि माने होनो दखरसेायावनो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो जों माने दखरसे हायाव मा मा होनो बे हाखौ जों फखिरि फख्रि जावग्रनानै लानानै गिबियाव जों बे ना फार्म खालामनो हायो
आरो दानि गोनोखोरि मुगायाव माने होनो बाहायनाय गोबां मा मा होनो नाफोरनि जाग्रा आदारफोरखौ मोननो हायो जों जाय खम समनि गेजेरावनो गोबां गिदिर गिदिर ना फिसिनाय माने होनो साप्लाय हरनायखौ नुनो मोन बिनि सायावबो मा होनो बे फख्रियाव माने एसे मानो गोनोखोरि आदब बाहायनानै माखासे जों बिनि सायावनो माखासे नेट बनानै एबा बैसां बानायनानै बेहाय जों दाउनि फार्म खालामनाय फांसे फार्म खालामनायफोरखौ नुनो मोनदों आरोना आथिखालाव
औ नंगौ नोंथां
जाय मानो दाउनि माखासे मा होनो मैला मा होनो एबा गावबानो जानानै गारनाय माखासेखौ जों बेहाय मा होनो गलांनानै नायामोन जाहैनाय बेफोरो खामानिखौ मावनाय नुदों खायफा माने जाय माने बिजनेस एबा फालांगियाव गोसो गोनां सुबुंफोरा बेफोरखौ मा होने मावनानै इन्टारेस्ट मोनग्रा सुबुं बेफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनदों ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां आरो जोङो ओरै मोनसे आयदायावबो फैनो हायो फालांगि आयदा
उम
मैगं थाइगंनियानो जा बे ड्रेस गस्ला लंपेन्ट बायदिफोरानो जा बा बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद हरनाय आरो लाबोनाय बेफोरनि बेलायावनो जा बेफोरजोंबो जों रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोन्दों आरो जोंहा नायोब्ला नुयोदि जोंहा गावनिनो आंगो हारिमु दं दख'ना आर'नाइ गामसा जों बेफोरनिफ्राय जागोन नायनो हायो जोंनि गावनि आंगो हारिमु हारिमुनि गाननाय जोमनाय बेजोंनो जोङो गाननाय जोमनाय बिजनेस बेखौ जोङो जागायजेननो हायो आरो
औ
आर'नाइ आर'नाइखौथ' जों साफ्रोम बर'फ्रानो लायो आरो जोंनि जों दा नुनो मोनदों बे जि आइटेक मोननाय आर'नाइखौ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो मोजां नुनानै मोजां मोननानै लानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदि समाव जोङो बेफोर गानग्रा जोमग्रानि बेफोर जिफोरनि जोङो बिजनेस बायलाय फानलाय खालामोब्ला बा गुबुनफोरनो जों फानहरोब्ला बायस'नानै फानहरोब्ला ओ रां आरजिनो हागोन बेखौ नुहुरनाय जादों आरो। आरो नायनो थाङोब्ला जोंहा दख'नानि बेलायावबो गोबां ट्रेन्डिं सफैदों गुबुन गुबुन आगरफोर मोजां मोजां आगर जोंख्लाब फाख्लाब बायदिफोर लगायदेरनानै जोङो ओ साजायनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो हाथाव हाथायाव फाननायखौ जों नुनो
हेलौ नोंथां। हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ